हेलौ नोंथ खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेल' नोंथां खोनादोंना नों नोंथाङा अ दा बे समाव नोंथाङा मा खालामगासिनो
आं ओरैनो दंथ'यो नोंथां नै दायो
अ बिदिब्ला नोंथां जोङो मोनसे आयदानि सायाव लानानै सावरायलायनो हागोन नामा नोंथां
औ मा माइदाज नोंथां
सावरायनो हागोन ना नोंथां हेल' नोंथां
हागोन हागोन हागोन
अ बिदिब्ला जोङो औ नोंथां बिदिब्ला जोङो थालिर बिफांनि सोमोन्दै दसे सम सावरायलायसै नामा नोंथाङा जागोन दा नोंथां
औ जागोन दे औ जागोन दे नोंथां
बिदिब्ला आङो दिनैनि बे सावरायलायनायनि औ बिदिब्ला दिनैनि बे सावरायलायनाय बे सावरायलायनायखौ आं जागायजेनोसै नोंथां बिदिब्ला दिनैनि जोंनि सावरायलायनायनि आयदायानो जाबाय थालिर बिफ फांखौ लानानै थालिर बिफां थालिर बिफाङा जाबाय फांसे मोनसे बिफां आरो बियो बिनिफ्राय जोङो माखासे ओ हाबाफोराव गोबां हेफाजाब मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जों फिथाइबो मोननो हायो आ बिलाइ बिनि थालिर बिफांनि फिथाइ आरो बिलाइ आरो बिखुंफोरा ओ ओ जोंनि सुबुंनि ओ थांनानै थानायनि माखासे खामानियाव गोबां हेफाजाब होयो आरो थालेर बिफां खौ जोङो आबाद हिसाबैबो जोङो मावनो हायो आरो थालिर फिथाइखौ आरो जोङो ओ जानायावबो बाहायनो हायो आरो आरो थालिर फिथाइखौ जायोब्ला जोंनि मानसिनि देहाया या ओ प्रथिनमोनो आरो बोलो मोनो आरो ओ आंनि मोन नायाव आरो दा आङो नोंथांनाव सोंथि सोंनो लुुबैदोंदि ओ जे थालिर बिफां ओ बे थालिर बिफां बिफाङा जोंनि बे ओ ओ सुबुंफोरनि थांनानै थानायाव मा मा रोखोमै हेफाजा जाब होयो आरो जोङो फालिर बिफांनिफ्राय मा मा रोखोमै हेफाजाब मोननो हायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां नोंथांनि सोंथिया ओ थालिर बिफाङा जाहैबाय जोंनि मोनसे ने सुबुंजों बाहायजाबाय थाग्रा मोनसे बिफां आरो ओ ओ जेरै थालिर बिफांनि फि फिथाइफोरखौ जा सुबुंफोरा जानानै ओ गोबां गावनि देहा खौ राफोदै लाखिनायखौ जों नुनो मोनो थालिर बिफाङाव गोबां फिथाइयाव बिराद ओ भिटामिन थानायखौ जों नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो थालिर फिथाइल' नङा ओ जेरै बिलाइाबो बेखौ सोरनोबा मान होनाय एबा फु फ्राय जों लाइजौ होननानै जे जेरै उम बि
नंगौ नंगौ नोंथां
दोनथ'नानै हरै फाथै दंफांङाव बाहायनाय जायो जों बिलाइजों माखासे मुवा बेसादा बाहायनो हायो आरो जेरै ओंखाम थालिर बिलाइफ्रावनो ओंखाम जानायखौ मो आरो आरो लोगोसे जों थालिर बिफांनि गांखंखौ जोङो मा खालामनो हायो खारै बाहायनो खारैबो खालामनो हायो आरो जोङो बेखौ ओ फिसा फिसा दानस'नानै दानस'नानै फिसा फिसा गोबां जेनेबा सान्दुंङआव फोरानानै बेखौ खारै महरै ओंखाम ओंख्रि संनायाव बेखौ सरनानै बिदैखौ खारै महरै बाहायनाय जायो आरो बे थालिरखौ बेबायदिनो ओ नोंथाङाबो माखासे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा बो बाहायनायनि सोमोन्दै
ओ हागोन नोंथां ओ थालिर बि बिफाङा नोंगौ ओ नोंथां बुंनाय नोंथां बुंनाय मा माखासे बाथ्राफ्रा गासिबो सैथो जोब नोंगौ जोङो थालिर बिफांनि फ्राय ओ जेरै फिथाइ बिलाइ बिखं बिनिफ्राय जोङो ओ जेनेबा सुबुंफोरा बिराद हेफाजाब मो मोनो आरो नोंगौ सैथो ओ थालिर बिफां ओ जेने आं फोरमायगोरनोसै जेनेबा थालिर बिलाइ बै थालिरनि बिलाइ बेखौ ओ गोदो गोदाय ओ जोंनि बर'फोरा ओ बेखौ मा होनो जेनेबा बै माखासे हाबाफारि हाबाफोर सारादुफोर बेफोराव बै गोदो गोदाय समाव जेन'बा दानि जुगावसो जेनेबा टेन हाउस बेफोरखौ मोनो नालाय बै समाव मोनामोन ना ओ बेस समाव जेरै सायनासालि लुनाय ओ सारादु फ्राव जेनेबा माबा बानायनाय ओ डिजाइन होनाय बेखौ हाबा आरिफोराव बि खौ जोंनि बे थालिर बिलाइ बेजोंनो जोंनि बर'फोरा गोदो-गोदाय बानायोमोन आरो जेरै हाबाफ्राव सारादुफ्राव बेखौ आं नुनो मोन्दों होमबा खोनानो मोन्दों आरो बे थालिर बिलाइजोंनो बानायो होननानै बेजों लोगोसे जेरै ओ थालिर फिथाइ नोंगौ दहाय नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेरै थालिर फिथाइयाव गोबां भिटामिन दङ ओ जोंनि सुबुंफोरा बेखौज जायोब्ला जेनेबा बोलो मोनो जेनेबा राफोद थाजिम मोनो नोंगौ बेबो सैथो थालिर फिथाइखौ जों जायोब्ला ओ बोलो मोनो आरो नोंथाङा बुंनाय बादि जेरै थालिर बिखंनिफ्राय खारै मोनो बेबो सैथो नोंगौ जों ओ थालिर बिखंखौ जेरै ओ गोरलै-गोरलै जिरनानै फोराननानै बेखौ सावनानै बिनिफाय जोङो जेरै खारदै बानायनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो थालिर बिखं जेनेबा थालिर बिखं बेखौ खुनानै जेरै गोदोहाय बर'फ्रा दानि जुगावबो नुनो मोनो आरो जेरै मानिबा खाना जानाय रंजानाय बेफोराव जोङो जेरै ओ खाजि लानाय बेदर लानाय एबा मानिबा ओ माबा लानाय बेफोर बेदर राननायाव बाहायनाय बै गांख मा बिखं बेनि बाहायनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे थालिर ओ सिंनि बै फ'स्ला बेखौबो बर'फ्रा जेरै ओं ख्रि हिसाबै जायो आरो जेरै फ'नानै जायो जेरै थालिर फ'स्लाखौ एवनानै जायो एबा बेदरफोरजों एबा अनलायाव होनानै बै थालिर फ'स्लाया बेखौ बर'फोरा जायो आरो आरो बे थालिर फ'स्लाखौ बर'फ्रा ओंख्रि हिसाबै बाहायो आरो बेजों लोगोसे ओ थालिर फिथाइ बे थालिर फिथाइ खौबो बर'फ्रा ओंख्रि जायो आरो थालिरा गोबां रोखोमनि दङ ओ माखासेया या ओंख्रि जाजाग्रा रोखोमनि दंखायो आरो बे फि थाइखौ बर'फ्रा ओंख्रि जायो आरो बेजों लोगोसे थालिर फिथाइखौ ओ दहाय नोंथाङा बुंदों लाइजौ फुजा होनायाव बाहायो बेजों लोगोसे आंनि नुनायाव फिथाइ खौबो माखासे सुबुंफोरा ओ फुजा होनाय एबा मान बावनाय बिदियाव ओ थालिरनि फिथाइ खौबो बाहायो आरो जानायजों लोगोसे आरो बेजों लोगोसे ओ थालिर बै थालिर फिथाइनि बिदां बै बिदांनि जे जेरै मैखुन दंङना बे मैखुनखौ ओ बर'फ्राबो एवनानै जायो आरो बेखौबो ओंख्रि हिसाबै ओ बर'फोरखौ आङो बाहायनाय नुन मोनदों आरो बेजों लोगोसे आङो खोनानो मोनबावदोंदि बै थालिरनि मै खुननिफ्राय माखासे गोबां रोखोमनि मुलिफोर बानायनाय जायो होननानै आङो खोनानो मोनदों आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो थालिर फिथाइ बे थालिर फिथाइखौ जोंनि ओ जेरै सुबुंफोरा हाथाइ-बाजाराव फाननानै एफा-एनै थाव संख्रि बामलु जानो थाखाय रांबो आरजिनो हायो आरो आरो आङो दानि जुगाव ओ गोबां रोखोम थालिर बि फांनि आबाद मावनानै ओ सासे ओ फालांगि खालाम फालांगिरि खालामनाय खौ आं नुनो मोनो आरो दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा दि ओ जे जोंनि ओ सुबुंफोरा जेनेबा थालिर बिफांनि आबाद मावनानै ओ सासे गावखौनो राफोद फालांगिरि महरै ओ जेनेबा सिनाय थिहोनो हागोन नामा नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
नंगौ नोंथां ओ नि समावथ' ओ बेफोरबायदि थालिर बिफांफोरखौ ओ ओ थाखाय इसेग्राब मावनाय जायामोन आथिखालाव नाथाय थालिर बिफां गोबां फालांगि खालामनायखौ गायनानै गोबां फालां फालांगि खालाम ओ सासे मानसिया माने आथिखालाव थालि थालिर बिफांखौ गायनानैल' दोनबाय बिनिफ्राय मोनबाय थायोमोन नाथाय आथिखालाव मा आबाद माव
फोनाय बायदि थालिर बिफांखौबो मा खालामसै फांफा फांफा लाइन लाइन खालामनानै गायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो जेराव ओ गोबां गुवार गुवार जायगा गायनानै बेखौ बेजोंनो गावनि जिउ खुंनाय लामायाव खिन्थानो थाखाय आ बाद हिसाबै थालिर बिफांखौबो मावनो लानायसै आरो जे जेराव थालिर बिफाङाव एसिग्राब ओ जों खस्थ'बो बांद्राय सोंनाय जायानो दोनबाय बिनि उनाव नांगौ बायदि बि समबाय नायनानै बेफोराव बांद्राय एम्फौ फोर जानाय थालिर बिफाङाव जेरै माइफोराव जायो बेफोरबायदि बिदि जों जानायखौ नुनो मोनो आरो जेराव बे
औ औ।
बिफाङाव ओ फांसे बि फिथाय ओ‌ फां जे गोबां ओ रां आरजिनो हासि ओ हाथाय बाजाराव ओ बिदां बिदां फानहैनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंथाङाबो फंनैसो बिनि गेजेराव
अ हागोन नोंथां हागोन नंगौ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ गोदोनि समाव बे ओ थालिर ओ बिफां बेखौ आबाद मावामोन आरो न'आवनो जा एसे गायनानै लायो बेखौनो बाहायोमोन। नाथाय दानि जुगाव ओ थालिर बिफांखौ आथिखालाव गोबां गुवार गुवार जि बिघा जिबा बिघा गाहाम ओ थालिर बिफांनि आबाद मावनानै सासे गावखौनो राफोद फालांगिरि महरै सिनायथि होनो हानाय ओ जोंनि बर'फोरनि गेजे रावबो गोबां दंसै आरो बियो सैथो नोंथां बुंनाय बायदि नंगौ थालिर बि फांनि आबादाव जोङो बाराद्राय खस थ' जेरै ओ ओ माखासे आबादफोराव खस्थ' मोननाय बायदि जों था लिर बिफाङाव गोबां ओ खस्थ' मोननो हाया। जों गोरलैयैनो मावनो हायो आरो बेजों लोगो से नोंथां बुंनाय बायदि बाथ्राया नोंथां बुंनाया सैथो। जेरै माइफोराव एम फौ एनला जाय बेबायदि थालिराव जोङो बांद्राय एसेबां बिदि खस्थ' एम्फौ एनला जानाय भुगिनांनायखौ नुनो मोना आरो नंगौ सैथो। आरो जोङो थालिर बिफां आबाद मावनानैनो गोबां रां आरजिनो हायो दानि जुगाव जेरै न'खराव गावखौनो सुंथा नो हानाय गोबां गिदिर गिदिर फालांगिरिफोरा थालिर बिफां मावनानै गावखौनो सासे फालांगिगिरि महरै सिनायथि होनाय ओ दा-दानि आथिखाल मुगायाव दंसै आरो नंगौ थालिर बिफाङाबो आथि खालनि मुगायाव ओ थांनानै थानायनि मोनसे फालांगि हिसाबै मावजायो आरो आं बे खौ सानो आरो ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि बे दिनैनि ओ थालिर बि फांखौ लानानै ओ सावरायनाय बे सावरायनायखौ जोंहा एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन।
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ दसे सम होनानै ओ जोंनि बे दिनैनि बे सावरायनाय बेखौ ओ आबुङै जाफुंसार होनायनि थाखाय।
औ गोजोन औ जागोन।